हेलौ हेलौ खोनायासै माथो जेबो ओहो
जाबाय
उम हम
खोनाबाय दा
औ
मा खालामदों नोंथाङा
दङ ओरैनो
दा माबाफोर खालामनो सानदों नामा? जेनेबा दाथ' ओरैनो फ्रि टाइम
दा मा खालाम नो जेबो खालामहायाथ'
दाथ' खामानि गैथ'वाना जेबो? जेन'बा दाथ' मा होनो जोंनाथ' उम फ्रि टाइम जाबाय दा दाथ' एगजाम जोबनानै दं जोंना। सेमिस्टार एगजामा दा मा खालाम सानदों?
जों दा एसे मा होनदों बिदिखौ
एसे
स्किल सोलोंनो दिहान ला दों इसे
औ आंबो बेखौनो सानदों। नैबे भेकेसनावहाय ओ मास मोनसेसो कर्स नैबे जुलाइयावहाय कर्स लानो नामा सानदों आं। जेरै गोबां रोखोमनि खर्स दंना।
उम
उम कम्पिउटार कर्सफोर बिदिनो बायदिसिना स्किलस कर्सफोर ओ दा खोनानो मोनदों जोंनि कलेजावहाय उम मास मोनसेनि थाखाय ओ माबा स्किल्स ट्रेनिं सोलिगोन होननानै बुंदों माने फ्रि जयेन जानो हागोन। ओमफ्राय दा बेखौनो सानदों आं जयेन जानो ना मानो। दा बेनि सायाव नोंथाङा मा मा बुंनो सानो जयेन जानांगौमोन ना जानाङा?
जानाया गाहाम सोलोंना लानाया गाहाम।
बेथ बे ओमफ्राय नै उम दा उनावहाय फैसाफोरबो नांगौ होननाय खोनादों फेसिलिटिसा दं ओमफ्राय दा फैसा नांगौ ना मागौ बे उनावहाय बां माने क्लियार नंथया आरो फैसाबो होनांनाय बिदि जानो हागौ उनाव।
उम
दा बेखौनो जुदि ला बाय बायनानै उनावहाय फैसाफोर बियोबा बेखौ सानदों आरो।
उम
दा आङो सानदोंमोन जइेन जानो। बेवहाय गोबां रोखोमनि स्किल सोलोंनो हायो माने फोरोंग्राफोर फैगोन गुवाहाटिनिफ्राय फैगोन होननाय खोनादों। ओ स्किल दङ हटेल मेनेजमेन्टबो दङ कर्स आरो माने हटेल मेनेजमेन्ट दं बिदिनो। किसेम फिसाम गोबां दं आरो दा माखौ लानाया गाहाम जागोन।
मा मा दं होनदों?
हटेल मेनेजमेन्ट दङ ओमफ्रायो गोबां दङ गोबां गोबां रोखोमनि। ओ जोंनि बेवहाय जोंनियावहाय हरनानै दोनदोंमोन जोंना टिचारा
औ
रहाय र माने एयार हस्टेजफोर बिदिनोबो दङ। हिनजावफोरनि थाखायबो दङ। गोबां दङ नैबावथ‌ जोंनियावथ नै ओ खालि हटेल मेनेजमेन्टनिल दङ मोनसेयाव। दा बेयावनो आङो सानदों जइेन जानो।
उम
ओहो ओहो नुबोआखै। औ नुबोआखैमोन ओमफ्राय। दा नोंथाङा मा बुंनो सानो बिनि सायाव बे स्किल्स कर्सनि सायाव।
मोनसे नङा मोनसे लालै सोलोंना लानाया जेबो नङा।
औ उनाव खामानिफोरबो होनायनि सान्स थाया। ओमफ्रायो मा होनदों ओ इगजामफोर होनांगोन होनदों इगजामफोर थागोन होनदों।
ए
ओमफ्रायोथ नै दा प्रब्लेमा बेसो जोंनाथ न'आ माबायाव गामियाव जाहैबाय दा गवा हाटियाव थांनानै लाहैनांगौ ओमफ्राय दा हान्थि हान्थिनांगोनबो होननाय खोनादों। ओमफ्राय सोर बिदि बिदिथ थांनो हायाना दा साननानै दं आरो आं मा खालामनो। लाना हाबालाय मोजां। जागौमोन। मोजां जागौमोन।
औ फैसा थाखानिसो खोथा।
औ ओमफ्राय दा नोंथाङा मा खर्स लानो सानदों जेनेबा नैबे फ्रि टाइमाव?
आनाथ अनलाइन ओरैनोसो लै सोलोंनाय।
अनलाइनावबो सोलोंनो हायो जेरै औ
उम
मा होनो स्किल्सफोर ओ कदिं कदिंफोर ओेरैहाय ग्राफिक डिजाइन आरो नोंथाङा ग्राफिक डिजाइन खालामगासिनो दं होनदोंमोन कर्स दा औ जोब्बाय ओमफ्राय दा मारै मारै जोबखो मारै मारै एसे फोरमायदों मारै मारै लायामोन क्लासफाव मारै मारैमोन?
अल दिजाइनिबो रोङो टुल्सवाड बाहायनांगौ फट'शपाव
औ ओमफ्रायो
मारै माबा नांगौ जे खालामजायो बेबायदिजों।
ओमफ्रायो मास मोनबेसोनि लायामोन नोंथाङा?
मास मोनथा नि लादोंमोन नोंथां।
मास मोनथाम कमप्लिट जाबाय मास मोनथाम।
औ
ओमफ्राय दा फैसाया बेसेबां थाङामोन फैसाया?
फैसायाथ' थाङाखै जोंना फ्रिसो।
फ्रियावनो फोरों लादोंमोन दा होनबा।
औ
ओमफ्रायो मा होनो बेखौ सार्टिफिकेट मोनदों नामा?
सार्टिफिकेटआथ मोनबायमोन सोरबा सोरबा खिन्थु जोंहा दाबो लायाखै।
औ ए सार्टिफिकेटआ होनलाय जाबाय दा एक्जामफोर एक्जामफोर लादों नामा? इकजामा माबायदि माबायदि फैयो? जेनबा
टिउरि दस नाम्बार ओमफ्राय डिजाइन खालामनांगौ
अ दाबा प्रेकटिकेल प्रेकटिकेलफोर दं नामा?
औ प्रेक्टिकेला डिजाइन खालामनांगौ
डिजाइन मानि मारै मारैहाय जेन'बा
बेखौनो नों माबा मोनसे दिजइन खालामनांगौ नोंनि गोसोआव मा फैदों मोजां मोनसे रिप्रेजे खालामनो हानाय मा बुस्थु
ओमफ्राय नोंथाङा फास जाबाय आरो नामा
बिदिनो होनजाबाय
ओमफ्राय दा सार्टिफिकेट मोनसिगोन होनबालाय ओम होनबाथ जाबाय आनो नोंथाङा कम्पिउटार कर्स लानोबो होननाय खोनादोंमोन ओमफ्राय दा
बेखौ लाजोबथ'वासै आं प्राइभेट आवसो लानोसै सार मोननायखाय
आंनाथ' दा कमप्लिट जाजोब्बाय कर्सआ दा सार्टिफिकेटबो दङ आंनाव दा माबा मा होनो फोरोंफैदोंमोन आरोना गामियावनो माखासे मा होनो ओ गामि गामि गामिनि माबा फोरनो मानसिफोरनो फोरोंनो थाखाय बिदि प्रभाइद खालामदोंमोन आर ना गभर्नमेन्टआ दा बेयाव लानो हाबाय आंहा मोजां जाबाय दा सोलोंनो हाबा एसे दा सार्टिफिकेटबो दङ आंनियाव
औ
ओमफ्रायो बे स्किलफोरखौ माने थाबा मोजां आरोना बे खामानिफ्राव हेफाजाब ओ एसे साबसिन जायो खामानि मोननो एसे केपबोल जासिनो होननानै खोनादों ओंखायनो स्खिलस लानांगौबो गोनां जायो कर्सखौ लानाया
उम
ओमफ्राय दा नोंथाङा लानाय जामारसिगोन नामा कम्पिउटार कर्सखौ
आं ग्रेजुवैसन जोबबासो लानोसै बोसोरसे
ग्रेजुवेसन जोबनायनि उनाव
औ दा लाथ'ला
दा बर्थमान मारै मारै सोलिगासिनो जेनेबा
मोजाङै दंथयो
ओ ओमफ्राय दा जों नायनो हायोना माबाफ्राव दा मा मा खर्सा फ्रि सोलिगासिनो दं जों जयेन जानो हागौमोन नना एसे नायजागौमोनदां नोंथाङा जेन'बा ओ फ्रि अनलाइन कर्स दङ अफलाइन बिदिनो दा मा सानो नोंथाङा
बांसिन सेमिनार कर्स जायो अनलाइनाव
अनलाइनाव अनलाइनाव मोजां जागोन ना अबलाइनाव साबसिन जागोन अनलाइनावथ' जेरै अनलाइनाव मोजांसिन जागोन ना अफलाइनाव मोजांसिन जागोन
अनलाइनाव न'आव थानानै मोजां
उम न'आव थानानानै सुबिदासिन जायो न'आव थानानै सुबिदासिन जायो
औ
ओमफ्रायो प्रब्लेमा बेसो खि नै माखासे खायसे जायगायाव खायसे गामियाव नेट नाङाना प्रब्लेम जायो
औ
ओ टावारखौ मोननोनो बिराद खस्थ' दा नों लामा सामाफ्राव फैनानै बिदि लाफैनांगौ जायो क्लासफोरखौ अनलाइन न'आवहाय टावारखौनो मोननो नागिरा बेसो प्रब्लेमा आरो
हम
मा होनो मालाबा मिथिं जायो टाइमाव जेनेबा नोङो मिथिंफ्राव जयेन जानो हायाबाथ' प्रब्लेम जायो नालाय दा अनलाइननि बेलायाव बिदि जायो आरो दा प्रब्लेमा बेसो ओंखायनो अफलाइन जानो मोनबा लानो हाबा मानि साबसिन जागोन नाामा नंगौमोन आं नंदोंमोन आं माने
दा आरो माखासे स्किलिं कर्सबो थायोना मा सानो स्किलिं कर्सखौ फोरखौ लानो सानो ना लानो साना
लानानै आंबो बेखौबो एसे एनै रोंसिननायनि इंलिस
औ एसे इनफ्लुयेन्सलि म इनफ्लुयेन्स माने जानो हानायनि आरोबावना
औ
उम आरो हनै एसे माबा प्रब्लेम जायोना माबाफ्रावबो लेंगुवेजफ्रावबो सोलोंनानै लानाया मोजां जायो दा गोबां रोखोमनि कर्स दङ माखौ साबसिन मोनो नोंथाङा कर्सफोरनि बेलायाव माया साबसिन खामानि होसिननाय मोनो
आजिखालिथ' ए आइ टुल्स रोंबा बेराद मोजां
आजिखालि ए आइ जुग जाहैबाय ना
औ
सोलोंनो हायोबा बिराद मोजां आरो
औ
आरो माखासे दं आरोबाव दंबावोना ए आइ नि अनगा गोबां
उम आङो सानदों नैबेहाय नैबे जोबनानै नैबे बि ए आ जुदि जोबनानै माबायोबा माबा खालामनो टिचिं लाइनाव मा होनो बि एद फोर लानो सानदोंमोन आं नोंथाङालाय
जेबो फ्लान गैथ' आ नोंथां
ओ एसे मानि जेटखौ क्लियार खालामनानै नेटफोर एगजाम होनानै सानदोंमोन आरो
उम
टिचार टिचीं लाइन आवहाय गोसो दंमोन आङो दा मारै जायो दा एसे माबा फोर मिनथियोबा एसे साजेस्ट खालामदों नोंथाङा रेकमेन्ड खालामदों मा मा खालामनांगौ बिदियाव
एद खालामदो पि ओइस डी खालामदो खेनसेनो कलेजाव थांदो माबा जाहैदो मा
उम दा बे करच फोरखौबो लानो हनै खस्थ' जायो पि ओइस डि लानो थाखाय नोङो फैसाया आजां गाजां नांगौ जायो हनै दा प्रब्लेमा बेसो फरायानो थ हागोन हागोन बायदि मोनदां फरायनो हायो फरायोबा
उम
ओमफ्रायो दा प्रब्लेमा फैसानि दं आरो फैसानि बिराद प्रब्लेम जानानै दं दा जेरैहाय जोंना उम मा होनो एसे मालाबा मालाबा फैसा थाया जायोना न'आव बेसे प्रब्लेमा नांगौ टाइमाव फैसायालाय मानि जायो ओमफ्राय नांगौ टाइमाव मोना जायो खामानिफोर थायोना बे बेसो प्रब्लेमा आं सानदों गर मेननाव हायनो बि